हेल' औ दिनै खबराथ' मोजां ओ दिनै। जोङो जानायनि सायाव सावरायनो जो
औ बर'नि जानायनि सायाव ना?
बर'नि जानायनि सायाव
उम।
ब बर'नि जानाय होनबाथ' जोङो मि थिखायो नङा होमबा स सबाइ ओंख्रि
औ सा नाफाम
औ साम' थाहैबाय औ साम'नि उनाव ज जोङो मोनजा मोमोनगोन आरो। बे नारजि अमा नारजि बेफोरो जोंनि ट्रेडिसनेल जानाय आरो जोंनि बर'नि हारिनि आरो नैरोज जा नैजिबा मायथाइयाव बेबो ज जि आइ टेकबो मोनदों।
औ जोंनि जानाया जि आइ टेक मोनदों औ जानाय
ओं बड अनला बड' नारजि
जियाबो मोनदों
औ बे गंगार दिन्न्दुयाखौबो जोंङो बेखो ओ -ओ जि आइ टेक मोननाय बेबो मोनसे बरनि आरो बे बड गोखा जानायालोइ बिटार फुट बुंङो इंराजियाव गोखा गोखै जानाय नारजि औ
गोखा गोखै जानाय बे बैसागु अ बैसागु जानाया
औ बेफोरबो जोंनि ट्रेडिसनेल फुड आरो बर हारिनि ओरैनो नोंसोरनिथिं नाफामखौ बोरै बनायो नोंथां
नाफामखौ आं नआव बानायनायखौ नुदों आइखौ बिमा आंनि बिमाखौ बानायनायखौ नुदों खेबसे नाखौ ना गोरान खौ मा खालामो माबाजों देफायो बे थास' थास' थास बिफां थायोना थास‌गोसोम अ बिथ बिथउम बिथजों बिजोंनो दे देफायो आरोना आरो माबा माबि होलाबायो उम माबाय बिलाइ होलाबायो आं बि बिलाइखौ हमनो हादिया औ बिलाइ होयो माबा माबि बिलाइ होयो बेखौ देनानै थालिर थालिर बिलाइजों खानानै बे माबायावहा दोनना होयो आरो
उम औ औ बेखौ बेसेबांसो दिन लाखिनाय जायो नोंथां बेखौ बेहाय
ओरैनोथ मास मोनसेसो मोजां जायो आरो मास मोनसेसोनिया जाजायो मोजांङै औ
खौ जानानै देहायाव माबाफोर बेनिफिट जायो नामा बेखौ
बेनि बेनिफिटआ मुलाम्फायाथ आं मिथिला बेखौ
उम आं ओरैनो खोनानाय मथे जेनेबा बे मेलेरिया जाम जानायफोरखौ ओ फाहामनो हायो हायो होननानै बुंनाय खोनादों आरो गोबां खोथाजों मानसिफोरनिफ्राय
औ।
बे मेलेरिया जायोबोला मेलेरिया जाम जाना थानायफोरखौ बेयो। सोखार होनो हायो होननाय खोनादों आरो बे नाफामा।
नाफामा जानो हागौ। बि औ नाथाय। जोंथ' जानो गोथाव मोनखायो नालाय। गोथावनि थाखायसो जायो आरो।
अनलाखौ जोंनिथिंथ' अनलाखौ जोङो। गिबियावनो जेनेबा माइरंखौ सोमनानै लाबाय। सोमनानै लानानै। दाथ' जेनेबा बेखौ दिंखियाव देग्लिबाय बा।
दिंखियाव नङाबा उवालजों देबाय आरो।
गोलैबाय आरो आथिखालावथ' जेनेबा मिसिनारि बुस्थु मोनफायबाय जेनेबा। मिलावबो सौनानै गुन्दै खालामनो हायो। बिदि खालामना ला ग्रोनानै जेनेबा जेखि जाया ओंख्रिनिनो अनला जानो हागोन नों थालिर फस्लानि अनला। ना माबानि मु कबिनि अनला। हागोन नोङो बिदिनो नोंङो औवा मेवायनिबो अनला जानो हागोन सबाय। निबो जानो हागोन। माने गासैजोंबो अनलाखौबो जाजायो आरो बे अन गुन्दैया गासैजोंबो अनला जाजायो आरो दाउला। सबायजोंथ' बुंस' हायै गोथाव।
नागारनो हायो ओरैबो जायो नामा नोंसोरो नोंसोरनि नोंसोरथिं। जे ओरैबो जायो नामा अन अन गुन्दैजों सबायजों होनाबो।
औ अन गुन्दैजोंबो सबायजोंबो बिदि होनानै। जायो आरो निरामिस जायो आरो खायसे। जायफोरा जेनेबा दाउजोंबो जाजायो अमाजोंबो जाजायो नों अमाखौ मोजां एवफ्रामनानै ला ग्रोनांगोन ओमफ्राय। बेखो गा रना होबानो जाबाय आरो। दाउजों बांसिन साबसिन आरो गोदोनि आबै आबौमोनाबो जेनेबा दाउजों सबायजोंसो खुगायाव फैबाय थानाय खोनायोमोन जों गोदोनि आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय।
थाखा खोनादों उला बाथा?
झुला बाथा?
अ दुलाबाथा ना उलाबाथा दुलाबाथा ना ओं दुब्लि फोथाराव थानाया औ बेजों बेजोंथं औ एरसो नारायाव एरसोना थानाय
औ औ मिथिगौ।
अनलाया
अनलाया ना आं खोनादोंसो आं दिनैसि सिमबो मोनजाफेराखै बे दाउखौ।
आं जाफेरदों। दाथ' फार्मावबो फिसिनो मोनो दायो। फार्मनिबो मोनो औ दाउदुलाबो। फार्मावबो फिसिदों। ओमफ्राय जों थ हमना जादोंमोन गोदो उन्दै
गोदोथ' आं होसोनो होसोनो मोनदोंमोन नाथाय आं दो
उम जों सिखार खामनानै जादों आरो होसो होसो गोदो उन्दैयाव ओमफ्राय अनलाजों जादों। गोथावथार
अरअनलाजोंना उम होमबा बे आरो बै नारजिखौ बोरै सङोलाय नोंथां नोंसोरनिथिं?
नारजिखौ मोननै ताइप मोननै रोखोमनि सङो जोंनिथिं। आंबो गावआबो रोंगौ आरो। मोननै रोखोमनि
आ आंबो रोंगौ रोंनिया नाथाय ओमबा नोंसोरनि जायगाथिं बोरैहाय सङो बेखौ मिथिना लानो
औ जोंनि जायगाथिं संनाया बांसिन ओरैनोबा जोंना बे सोरबा सोरबा मोननै रोखोमनिखौ संना जायो। ओ गिबियावहा बे मोनसे खायसेया ओं आ नारजिखौ बिलाइखौ सोमना लायोफोर
सोमना लायो औ उम।
बेखौ खारैजों एसे होनानै फुदुंबाय थायो आरोना गुदुं खामो। जेथिया बेयो गेब्लेगोन गेब्लेनायनि उनावहा बेदर बयबो होना हायो। खारै होनानै एसे औ खारै एसे होबावनिया मोजां जायो आरो। गोखायाबो एसे दानलाङो ओमफ्राय एसे देलेट देलेदबो मानो बिदिखौ स्मुथ बिदिबो जायो आरो जानो मोजां गोथाव मोनजायो। ओमफ्राय बियो एसे गोबाव लायो आरो। आरो मोनसे रोखो खोमा जाहैबाय बेदरखौ संग्रोना ला फास्तआव अमाखौ बा जिखुनु बेदर बा अमाजों बांसिन थ अमाजोंनो जानाय जायो ना औ बेखौ सं होना लाबाय बेखौ एवबाय बेनि उनावहाय नारजिखौ नारजि जि गोरानखौ मा खामो सारायावहा गुदुं गुदुं खामो गुदुं खामनानै सिुफ्लेयो आरो देग्लियो गोरान गोरान खामना बे सिफ्लेनायखौ अमायावहा अमा एवनायाव होनानै एसे एवग्लिबाय थानांगौ। एसे एवग्लिनायनि उनाव औ एवग्लिनायनि उनावहाय दै होनानै खारै होना होदो अब्लाना गोथाव जायो आरो। आंथ' बेखौ बांसिन गोथाव मोनो बे गोरान
उम आरो बै नोंथां बै मोनसे जेनबा बर' खारदैदि जों जोंबा जों खारदै जायो औ खारदैखौ औ बेबो जि आइटेक मोनदों नैरोजा नैजिबा मायथाइ थेव
औ
बेबो बर' निनो मोनसे जेनेबा ट्रेडसनेल जानायखा। खारैखौ जोङो गोबां रोखोमनि जोंनियावथ' थालिर फस्लानि बनायो बेयो माने पियर थालिर फस्ला बे माबा मा होनो आथिया थालि होननानै बुङो जों
उम आथिया
बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ भिम कल होननानै बुङो जेन'बा हारसा रावजों ओ बेखो जेनेबा बिनि माने बेखौ दानग्लिनानै बिनिफ्राय जि सावनानै जिबादि नोङो मोनो बे गुन्द्रिखो
गुन्दैखौ
सोमना दोननानै खारदै बनायोना बे पियुर आरो गोबां देहानि थाखायबो मोजां जायो आरो बे खारदैखौ जोङो गोबां जोंबो जानो हायो जों जेनेबा मैथाजों मैथा जानो हागोन नोङो
मैथानिखौ जानो माने गोखैखौ दान गारनाय जायो आरो एसे जाय जाय सुबुंफोरा बांद्राय गोखैबा गोखा जानो हाया। खौ दानो थाखाय खारैखौ होयो आरो जोंनिथिं ओरैबो बानायो नोंथां ओरै सिबिं मिथियो दा औ सिबिं सिबिंनि बे बिफांखौ सिबिंखौ बुस्रोद खांनायनि उनाव बेगरखौ सेपारेट आलदा खालामामनायनि उनावहाय ओ सिबिं बिफां खौ मा खालामो मोजां साफा खालामनानै सावो औ सावो माने बिनि हाथ'फ्ला जिथुबा हांगार ओंखारो बेखौ हा थफ्ला खालामनानै बेखौ खारै जायो दैयाव सोमना औ
औ आं दिनैसो मिथिफेरबाय बेखौ उ
बांसिन मोजाङा थालिरि फस्लाया बे थालिरखौ होनना बुङो आरोना थालिरनि आथिया आथिया थालिरनिया बांसिन मोजां जायो
गोदोनिफ्रायबो नुफेरदो आरो आंनि आइयाबो दिनैसिम बिदि हाबाखौ मावो आरो माने गाव गावनि न'आवनो दिहुननानै लायो आरो मालायनि गुबुननि लानो फैनो गोनां जाया न'आवनो खारि एभेलेबेल थाखायो आरो
औ गंगार दुन्दियाबो गोथाव मैगंफ्राव बोरमा बेदराव बोरमा बेदराव होनानै जानो मोजां
दाउ बेदर बोरमा बेदराव होनांगौ आंबो जानो मोनबाय बेखौ आरो जानो मोनबाय माने जोंहानि न'खराव एभेलेबल दङ बियो दासान्दि गंगार दुन्दिया औ न'आवनो खाबानो मोनो आरो जि बाथोनबो जानो हागोन नोङो ओ नाफोरावबो गारला होनो हागोन नोङो जिखि सबाइ ओंख्रियावबो गारलांना होनो हागोन नोङो माने जिखि ओंख्रियावनो होआ मानो नोङो बिनि मोदोमनायखौ लानानै नों मोजां मोजां मोनो जानो मोजां मोनो
ओरैनो बर'नि आरो मैखोम खुम मैगं ओंख्रिफ्रा मा मा दं
बर'नि मैखोम ओंख्रियाथ' जों जेरैबायसा बुंबोबाय माबे माबायानो आरो ओ बर' खेरा खेर दा खिनिबो दङमोनना बे मोनसे बेयो मा ओंख्रै मोनलाय बे नुसनदों केेरादा दि बे खिफ बाथ्राखौ खोनदो
अ खिफि खिफिफादो माबाया बिलाइआ खफ खिफि बेन्दों औ जों खिफि बेनदों होनना बुं जोंनि
औ बेखौ जायोबा उदैया देहाया मोजां थायो उदै गाहाम थायो होना गोदो फरायनोन ना होमबाथ' जोंनिया बेखिनियावनो जोबथ'सिगोन नामा नोंथां समाबो थांबाय दे आ गोजोननाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिस बिनो